औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंना
औ फ्रि दङ'
अ गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय ओ आं नोंथांजों ओ दानि गोदान जुगनि गाननाय जोमनाय आरो गोदोनि गाननाय जोमनाय जोंनि सुबुं माहारिनि दानिजों गोदोनिजों माबायदि दिफारेन्स जालांनो हमखो बिनि सायाव आं नोंथांनाव ओ सोंनो सानदों ओ नोंथाङा गोदोनि जुगनि गाननाय जोमनाय आरो दानि जुगनि गाननाय जोमनाय सेंग्रा सिख्ला फोरनि सायाव मा मा सोलायनाय नुनो मोन्दों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां औ होमबा नोंथां आं फोरमायनो नाजानोसै
औ दे नोंथां फोरमायनो नाजादो
औ जागोन दे माने गोदोनि बायदि पण्डितफोरनि बुंनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरनि गाननाय जोमनाया आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबो खादोंनो आरोना नोंथां
औ
माने गोदोनि जुगनिफ्रायनो जोङो जि सुबुङा मान मानसिया सोदोमस्रि लाना थाजेननो रोंदों बै समनिफ्रायनो मानसिफ्रा गाननाय जोमनायखौ लासै लासै सै सोलोंबोजेननो हमदों होननानै जों मिथियो आरो
औ औ
गोदो गोदाय जोंनि मानसिफोरा माने गाव गावनो जिफोरखौ माने बा दिहुननानै लायोमोन आरो माने मिथिंगा
औ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ